हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ अ नोंथां खोनादोंना औ औ औ दासो खोनाबाय औ सैमा सोंसोदो नोंथां मोननिथिं।
अह ओं नोंथां
अ अ दे जों दहाय थ' रायज्लायफैनाय जादिया मागो दमासि लौ दा जों बेखौनो रायलायफिनोसै आरो ना बेखौनो रायलायफिनसै जोङो अ सादमासि होनना बुङोबा बै मागो दमासि खालि नोंथाङा इसे साइदआव थांनो हागोन नामा नोंना सैमाया एसे दावराव जादों आरो
ओ अ र'
औ औ मागो जोंनियाथ' बै मागो बे मागो फोरबो मागोफोरा गोदो गोदायनिफायनो ओ आबै आ आजै आजौ नि दिननिफ्रायनो मोजाङै सोलिबोबाय थानाय मोनसे गेदेर फोरबो बर' फोरनि नङा होमबा अ बे मागो दमासि खालि जोङो गासैबो बरनि सुबुंफोरा ज' लोगो नांनानै बोथिसे स्रायनो मोजाङै ना बेदर जालायो बे दमासि खालि गामि गामि बर'फोरनि गासैबो गामियाव अमा बुथारनाय जायो। आरो ना गिदिर गिदिर दाउ गिदिर गिदिर नागिरनानै ना बेदर दाउ बिदिनो मोनथाम मोनब्रै जायो आरो नङा होमबा नोंथां बिदिनो मोनथाम मोनब्रै जायो आरो बे सानखालिनो जोंनिया फिथाबो खावनाय जायो। जेरै थावनि फिथा एन्थाब फिथा आरो लावदुम फिथा बेफोरखौ सावनाय जायो आरो नोंथां बे सानखालि न'आवनो बोथिसे ज्रोम जालायो न'नि सुबुंजों न'नि मानसिजों मानसि आरो जोंनि फिथाफोरखौ बिदिनो ओ बे दमासिखालि से थारिख फोरबो खालि से थारिखखौ जोंनिया सावनो मोनखाया फिथा सावनो मोना होननानै बुंनाय मोनसे बाथ्रा दङ अ ओ जोंनिया दमासि एबा दमासिनि सिगां खालिसो जोंनिया सावनाय जायो आरो फिथखो माने सिगाङावनो खायफाया सावना दोनो सम मोननाय नङा होननानै बिदि आरो ओमफ्राय आरो जोंनिया फिथाफोरा आरो जोंनिया मा खालामो फुङावनो बेलागुर सावो नङा होमबा मोंथां
औ औ
औ बे बेलागुरुखौ जों मानिफ्राय बनायनाय जायो होनबा जों जाबा जों माइ माइनारा बे नाराखौ हाना लांनानै दुब्लि फोथारनिफ्राय बुथुमना लांनानै ओ औवा गायनानै जों बेयावनो ओ बनायनाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां गोरान बिलाइजों बनायो बेखौनो जोङो बै से तारिकखालि फुङाव सावनाय जायो आरो आलारि आलारि बाथि लगायनानै दै गोथार दै सारनानै लगायनाय जायो आरो नोंथां खुलुमस्रानाय। बिदिनो नोंथांमोननिथिं बिदि ना नोंथां?
अ औ उम नोंथां जोंनियाबो बिदिनो नोंसोरनि बादिनो जोंनियाबो बिदिनो नेमफोरखौ फालिनानै जों मागो दमासिखौ फालिनाय जायो नोंथां
नंगौ नंगौ बेबायदिनो ओ गोबां औ बे बुंनाय।
नोंथांमोनथिं दाबो भेलागुरखौ ओ भेलागुरखौ ओ
औ
सावबाय थायोना नोंथां
अ अ दा अ दा आथिखालै एसे खमिबोय नोंथां गोबां बोसोरनि सिगां आगोलनिफ्रायनो बेफोरो जोबोद इन्टारेस्ट लाामोन जमा जमा मोनाबिलियाव बेलासे अ सेंग्रा गथ'फोरा जमा जमा जानानै इन्टारेस्ट होलायनानै माने दुब्लि फोथाराव फुहैयोमोन आरो बै नाराखौ नङा होनबा नोंथां आगोल जोबोरै इन्टारेस्ट जोङोमोन जमा जमा औ औ ओमफ्राय दा आथिखालाव बे नारा फुनायनि इन्टारेस्टफोराबो गैया जालांदों आरो सेंग्राफोराबो बेबायदि फुवा जालांदों ना राफोरखौ बिदिनो जोंनि मागो दमासि बे भेलागुर बानायनायाबो जोबोरैनो खमायबोदों आरो नोंथां जोबोरैनो जों मोनसे मोननै बिदिल' बनायो आरो नोंथां भेलागुरखौ गोबां आगोलनि बे गोबां खमिबोदों औ बिदिनो मागो दमासि औ गोजान गोजान न'खरनि थाखाय खामानि मावनो थाहैनाय साख्रि मावनो थाहैनाय बिथांमोना मोजाङै बोथिसे जालायनो होननानै मागो दमासि बेफोराव न'आव फैयो आरो नोंथां नङा होनबा
औ हेल'
गोजां बोथोर जायो नालाय बे गोजां बोथोर गोजां बोथोराव अर सायनाय सायख' फिथा बसायथावथाव अर खाथियाव ज'नानै बेबायदिनो रायजलाय रायलाय फिथाफोरखौ सावो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोर इन्टारेस्ट नाङो बिदि रायजलाय रायलाय जमा जमा सावनो। बिदिया औ दा नोंथाङा बै नोंथांमोनसिम बि बेफोर फिथाखौ सावो ना नोंथां थावनि फिथा दा अ बिदिनो लावदुम फिथा बेफोरखौ सावोना नोंथां?
औ नोंथां जोंथिंबो बे मागो दानाव थावनि फि ओ फिथा एन्थाब फिथा लावदुम फिथा ओमफ्राय हासुं फिथा
औ नं
लारु बायदिसिना फिथाफोरखौ बानाय नोंथां औ
दा जोंथ' आइजोफोरासो बनायो फिथाखौ बना बा बो जों एसे एनै मि थिग आरो नुनानै मा मा फिथाखौ माबायदि बनायो नङा होमबा नोंथां औ बे जोङो थावनि फिथाखौ बे माइब्रा माइरंजों बनायो नङा होमबा नोंथां माइब्रा माइरंखौ सोमना दोनो सोमना दोननाय हरसेसो पास सय घन्टासो सोमना दोनो दोननानै गुरि जाबा दिंखि एबा उरालाव देयो नङा होमबा नोंथां देनानै गुन्दै खालामो उ गुन्दै खालामनानै बिदि आता बायदि आटा बायदि आटा बायदि नायो आरो दै एसे होनानै आरो नानानै गल गल खालामनानै एसे नास्लााबनानै थाव सावनाय जायो आरो नोंथां नङा हबा जोबोरैनो गोथाव औ औ आरो बे एन्थाब गोबाव माइब्रा माइरंनि माइब्रा माइरंनि सावो बिदिनो गुन्दै बेखौ दै होनानै गलाया लासेनोै बै गुन्दैखौनो गुन्दैखौनो साराय गुदुं होयो आरो नोंथां नङा होमबा। साराय साराय गुदुं होनानै बेखौ साराय गुदुं होबानो बियो ओ गुन्दैजों गुजुं गुन्दै सिथारजोबो आरो नोथां सिथाब जोबाबा जों नोथां बेयाव नारेंखलनि नारेंखलजों सावनो हायो मिथाय गुरिजोंबो सावनो हायो सिबिंजोंबो सावनो हायो आरो नोंथां बेखौ बिदिनो सारायाव होनानै गल खालामनानै बेखौ मेरायो आरो नोंथां मेरायनानै दसे दोननानै बेनो जाबाय एनथाब फिथा नङा होमबा नोंथां नोंथां औ खोनादो‌ं नोंथां औ जोंनिथिं ओ अ बै लावदुम फिथाखौ मारै सावो बिदि नोंथाङा बुंनो हागोन ना? नोंथांमोन
औ लावदुम फिथाखौ नोंथां ओ आंबो बारा ओ रोंबाङा थेवबो आङो जा मिथिगौ बेखौनो फोरमायनो सानदों। ओ गिबियावनोथ' जोङो बिदिनो माइरंफोरखौ सोमनानै ओ देनानै जों गुन्दै खालामनांगौ ओ अन गुन्दै दे आरो बे अन गुन्दैखौ ओ जोङो बे फेलेखायाव मा खालामो ओ लेयार बानायो ना ओ बा ओ होजो अ जाफ जाफ बानायो आरोना। माबे बे ओ अन गुन्दैजों लोगोसे आरो जोङो मा
अ सिबिं सिबिं होनाय जायो गुरु मेथाइ मोसौ मेथाइ गुरु मेथाइ होनाय जायो खायसेया खायसे इया आरो बै ओ नालेंखर गुरि जोबो सावो।
औ गुन्दै बो होयो अ अ गुबुन गुबुन अ ओ
ओ बेबायदिनो जुदुआव दै गुदुं खालामनानै बेखौ ग्लब ग्लब गुदुं होनानै बेखौ माने बेयाव खुरैयाव ओ गुन्दैखौ जमा फथि खालामना लानानै बे जि गोबा जि जों बे जौदौनि फाब गुरुं थाबा बेयाव बिफाबाव सावनाय जायो आरो फोमोननाय जायो। नङा होनबा नोंथां थां
अ अ अ दैनि खफ' जोंनो
बिदिनो बिदिनो सावनाय जायो आरो दे होमबा नोंथां जोंनिया समावाबो जाला बाइ दोनथ'निसै नामा
ओ औ दे नोंथां ओ दे गोजोनथों।